अ खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय खुलुमबाय नोंथां नोंथांनो ओ मोनाबिलिनि गोजोन खुलुमनाय जासि दना थाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
नोंथाङा ओंखाम जाबाय?
ओंखामथ' जाबाय जानायालाय नोंथाङा जाबायना जाया?
औ आंबो जाबाय नोंथां जाबाय जाबाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
जाबाय सबायजों जाबाय। नाजों जाबाय बेनिफ्राय आरो आलु बाथोनबो दंमोन।
अ अ थिगानो। गोथावानो जादों होनबा नोंथां सबायबा सबाइ आंनाबो नोंथां दालि फाय आलु ना दोङो। खांख्राइ खांख्राइ बाथोन खालादों आरो नोंथां दिनै खांख्राइ।
खांख्राइ।
ना खांख्राइ बाथोन उम उम। नोंथांदो आं बोथोरनि बिफां लाइफां आरो बि बिनि बागै बोथोरनि बिफां लाइफां फां फिथाइ सामथाय बिदिनि बागै सावरायनो नागिरदों आरो नोंथांदो।
औ नोंथां आं नोंथांजों सावरायनानै नै मोजां मोनगोन होननानै आसा थाबाय।
अ गोजोन्थों गोजोन्थों गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा नों थांमोननियाव बे मा मा बे साननो नोंथां?
बिफाङाथ' गोबां दं दंनायालाय।
अ अ माने आं फिथाइ- सामथाइ बोथोरनि नालाय माने माबि मा मा बिफां दों? आं मा मा बिफां होननाय माने नोंथां फिथा सामथायाबो गोलैखाबाय आरो नोंथां। थाया मा मा दों मा मा फिथाइ सामथाइ बिफांनि बिदों?
अ फिथाइ फिथाइ थायनाय बिफां। बुङोब्ला थालिर दं दालिम दालिम दं।
उम
बेनिफ्राय बेल दं बेनिफ्राय ओ आनारस बिफांबो दं नाथाय आनारसाआ थायाखै बेनिफ्राय दं आरो आमला जायखौ जों आमलाय -आमलाय
आमलाय अ
अ आमलाय -आमलाय होननानै बुङो बेनिफ्राय आरो लेबुबो दं
उम्म नोंथाङालाय बेफोर बिफांफोरनि फिथाइ- फिथाइखौ मोनजानो मोनबाय नोंथां
अ मोनजादों आमलाया देग्लाय थायदों। आमलायखौबो मोनजाबाय बेनिफ्राय ओ नारें नारें लेबुबो थायदों बेखौबो जागासिनो। बेनिफ्राय दा ओ जलफाय बिबार बारगासिनो। था दासिम जायाखै। बेनिफ्राय आरो आनारसआ थायाखै।
अ उम-उम
थायगासिनो।
समब्राम अ समफ्राम।
अ नोंथां समफ्रामबो दा सिजोनआ फैगासिनो माने। रायाखै राब्ला जा -जा जाजागोन आरो
समामफ्रामाथ' आरो सिजोन गैय नै जि एबाबो थाहैनाय नुनो मोनो आरो नोंथां दंफांसो
अ नंगौ नोंथाङोथा सारखौनो बुंदों
उम
सिजोन गैया बायदिनो जाहैबाय आरो समफ्रामा मानोना बोसोराव गानै थाहैनाय जायो
नंगौ नंगौगग आरो
ना नोंथांनि अ थजौ थाइजौ बिफां दं नाथाय थायाखै नाथाय
अ अ-अ
अ न' न न' खाथिनिफोराव दं माने
अ दाख' आरो जोबलांहां जोबलांहां बोथोराबो बारग'हां बारग'हां जाबाय नालाय थाइजौआ जोबहां जोबहां जादों आरो नोंथां औ
नाथाय खान्थाल थाइदों खथालबो जादों जानायालाय ओमफ्राय नों नोंथांनि सोमोन्दै बुं माने नोंथांनि जायगायाव मा मा दं
नोंथां थाइजौ दोङो आरो आंनावबो संफ्रामा द आरो उनाव आनारसबो दोङो आरो खान्थाल दंमोन खिन्थु थाहायनो रोङाखै आरो नोंथां फानथाला मानोबा मा जाखोथाय
औ माने फैगोन बोसोरावल' थाहैनो हागौ बिदिबा खा मानसि
आरो हेलेंसि हेलेंसि बिफां दोङो
मा म बिफांवदों नोंथा
हेलेंसि हेलेंसिखौ मि हेलेंसि बिफां खोनाफेरददोंनाा खोनाफेराखै नोंथाङा
आं दिनैसो खोनादों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नोंथाङा
हेलेंसिया माने फिथाइया फिसा फिसा जायो आरो माने खथा खथ थखा थखा थायो बस्थुआ बेखौ आं माबोरै फिथाइखौ र' मा फिथाइ रुहुनो। फिथाइआ जेलें सिनि फिथाइआ ओइ नोंथाङा नोंथाङा फुजाफोराव माव-मावजार पिस्थल बायोमोन ना नोंथां? हेल' मावजार पिस्थलावदि हेल' खोनादों ना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां खोनादों।
मावजार पिस्थलावदे गुलि थायो गोमो गोमो खालारनि फिसा फिसा। अ फिथा इदि नोंथां।
मेगाजिन
अ मेगाजिनाव दे बुटि सोयो नोंथां।
अ माने
अ मतर मत-मतर इदि इयारां खन्थु बिफांङा बिराद बिफांङा
औ दे
आरो एकदमबारे सिजोन फैबाथाय एखदमबारे बिफांखौो गोजा नुयो नोंथां
अ नोंथां खोनानानैथ' जोबोर इन्टारेस्टिं नांदों माने आं जानो जानो लुबैबाय आं आरो
अ जानायावथ' इन्टारेस्टिंबाव नोंदां गखस्रोम गदस्रोम बहुद माने बिलाइखो हास'ना अ थानायखौ हास'नानै थानायलो थानायखो लानानै अर्स अर्स जानो जायो आरो बुत
गोथांबा एसे गोफा जायो आरो नोंथां ओमफाय गोजा जायो। ओ इ हे इ फिथाइया ओ मोनथाम गाब जाया आरो। ओ फार्स्टआवनो गोदथां गोरलैयावथ' गोथां जाखायो नोंथां बेखौ नोंथां मिथि ए नेसारा गोथां नालाय गोथां जायो गोरलैयाव। गोदजा जायो आरो उम आरो लास्ट उम अ आरो लाल उम आरो लास्ट स्टेज आ जाबाय गोसोम। ओ गोदथाङा एसे गोफ फाहेम गोस गोफास गोफा गोखास्रोम इदि जायो आरो नोंथां। उनाव इनि उनाव गोदै गोथां ओ गोजा खालारा मिडल स्टेज आ इ जाबाय एसे गोखैस्रोम गोदैस्रोम बिदि जायो आरो नोंथां।
बिदिबाथ' बे
लास्ट स्टेजआ गोसोम जाबाय गोसोमा ओरैबायदि गोदै नों थां सिनियाबो हास्लाबलाय लाङा नोंथां। एकदमबारे उम
बिदिब्लाथ' बेखौ जानो थाखाय नोंसारनि न'आव थांनांसिगोन।
अ नोंथाङा फैनो हायो नोंथां यै अनुभबखौ लानो हागोन आरोै यै फिथाइनि। बहुत आं नोंथांखो आं मिथिगो सानदोंमोन आरो बिफाङा होमबा नोंथां रेर रेर जाबाय बायदि मोनबाय आं।
आ आंनि थाखाय बेबायदिनो जाबाय आरो फ्राय जुदि आं नुदोंबो अ नंगौ नोंथां आं नुदोंबो जानो हागौ नाथाय आं गोसोआव फैयाखै आरो‌।
अ नोंथाङा नोंसोरनि जा-जागा दिंवाव गैयाबो जानो हागोन नोंथां।
अं गैयाबो जानो हागौ न' बेखायनो आं मिथिया नोंनो थांनांगौ बिदि बा मोजाङानो बिदिबाय
माबलाबबा आंबो गोमोयोमोन आरो नंगौ नंगौ नों थांगौ
नगुसां बोदो
फिथाइै बिफाङै लाबोयो एखदमबारे इउनिक आरो नोंथां। बिफां ओरैबायायदि गेदेर आरो सिजोन फैबा बिफाङानो गोजा जाजोबो फिथदो नोंथां मिदिया आरो नोंथां उम।
माने साननानै आरो खानानै आंनि खुगायाव खुदैबो ओंखारबाय दायो
अ इदिनो आरो।
ओमफ्राय बिदिब्ला दिनै आं उन्दुनाय समाव सिमां नुगोन नों नोंनि न'आव थांनानै आं बे बिथाइखौ जाहैनाय।
अ उम नंगौ नोंथां खोनाफेरै जाहैबाय नालाय नोंथां। आरो आंबो जेरैबायदि बुंहरफेर बुंहरबाय एसे इन्टारेस्टिं जाहैबाय आरो
आं आं दायोथ' खुदैबो खुदैबो मन'बाय दायो आं।
अ उम नंगो नोंथां नंगो नंगो। आरो नोंथांमोननाव कमला दंना गैया नोंथां कमला?
खमलाथ' जोंनियाव गैया माने जोंनि एरियाव बारा खम मला गायनाय बारा नुवाखै।
नंगौ नंगौ कमलायाथ'साहा रायजोनिसो जाहैबाय नंगौ।
ओं बेबायदिनो आरो।
जोङो माबादोंमोन नोंथां। साहा रायजो जोंहा साहा रायजोआव आलासिदों आरो नोंथां। भुतान सिं खैजा। बेनिफ्राय कमला फुलि मोनसे लाना फैदोंमोन आरो नोंथां। बेखौ एकदमबारे पन्द्र' बोसोर जाबाय नोंथां गायनाया। देरनो रोङाखै आरो नोंथां एसे देर-देर अलब माने खा आठ फुट सात फुट बिदि जाना बिदि आरो नोंथां। देरनो रोङाखै खिन्थु बिस फन्द्र' बोसोराव एकद' थाइनैल' होथारदों नोंथां फिथाइखो। बोरै थाइनाया बोरै थैखो एकदमबारे साननो लागा आरो मोदाय दावदैनि खोथा थायो आरो नोंथां। थाइनैया बोरै फैनाय एकदमबारे थाइनैयाबो एकदमबारे दस बोसोराव थाइसे आरो पास बोसोरनि उनाव थाइसे एकदमबारे
औ बिदि हबा नोंथाङा नोंथाङा नोंथाङा बिदिखौ ब सानना नायदोंना नायाखै मानि थाखाय बिदि जानो हागौ। अह आं-आंनि मथेबाथ' बे माबा मा होनो बेयो माबानि थाखाय जादों माने जायगानि थाखाय जादों आरो। माने जायगा लाना जाना जायगा गुबुन गुबुन जायो।
नंगो नंगो नंगो लाखि होनना साननां सिगोन आरो नोंथां इनिखो इ थायनैखो। उम।
औ।
बिदिनो जाबायबो गोदैबो जादों आरो नो
अ बिदिबा मोजाङानो ओमफ्राय
नोंथांनो राय्लायनानै गोजोननाय थाबाय नोंथां। इयुनाव रायलाय मावगोन। दे दे दे दे दे उनाव